हेल' खोनाखै नोंथां
औ खोनादों
नोंथाङा फ्रि नामा?
औ
फ्रिबा आं मोनसे टफिट लाना फैदों नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे
औवानि टपिक औवा होनना बुङोबाथ' जोङो गिबियावनो औवाया जोंनि लेखा फरायनाय जिउनि सोलोंथाइ बिदिनो दावगानायाव बिराद हेफाजाब होयो आरो ना औवा -औवानि फ्राय जोङो लेखा दिहुननो हायो आरो आरो औवाजों बिराद खामानि औवाया बिराद खामानियाव बाहायजायो आरो जेरै संग्राय संग्राय हेबनायाव सान्द्रि हेबनायाव संग्राय संग्राय सान्द्रिया जा संग्रा सानद्रिया जाहैबाय जोंनि जोङो ओंखाम माइरं ओंखाम माइरंखौ माइरंखौ सालिनानै संना जा बासो जों थांना थायो नालाय बेनिखायनो जों मार माइरं सालिनो थाखाय जोंनो संग्राय सानद्रिनि गोनांथि जायो आरो बेनिखायनो जों संग्राय सानद्रिबो हायो आरो आरो जेखाइ जेखाइया जोङो ना गुरनायाव हेफाजाब ना गुरनायाव जों जेनेबा जेबो ओंख्रिफोर गैयाबा आरो अबावबा जेनेबा ना मोन मा मोनदों बेफोरखौ खोनाबा जों ना गुरनो गोसो जायो बोरै मोनगोन बोरै मोना जानानै जों जेखायखौ बानायनाय जायो आरो बेयावनो जोङो बिदिनो जेखाइजों गुरनानै लायनानै बिदिनो मोनबाथाय बिदिनो संनानै जायो आरो बाथोन बिदिनो मा जानो गोसो गावबागाव मन्दिरनि स
औ
आरो हासिब हासिबाथ न' साफा खालामनो थाखाय नांखाथारगौना सिला सिल थ बिदिनो बायदिसिना सानफ्रोमबो फुं सानसेयाव खनसे ख खननैखौ सेख नांगौ फुं खनसे बेला खनसे मैलायानो जाबाय थाखायो सिलायाव बे सि इदिनो सि सिथला सिबनायाव बाहायजायो आरो ना औवाजों हेबनाय बा माबा औवाजों जिरनाय माबाया हासिबा आरो नों नोंथांमोनहालाय औवाजों मा मा बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे दा माने जोंथिंबो नोंथाङानो माने गराय फोरबो लाखाबाय जेरै जोंहा औवा गैयाब्ला जोंहा गोबां माने खस्थ जागोन जोंनि माने जिउआ माने औवानि थाखायसो माने औवा गैयाबानो जोंहा गोदोनिफ्रायनो माने जाखाया आरो संसार जानायावहाय जेनैहाय जोङो नोंथाङानो बुंखाबाय औ नोंगौ लेखा बानायो आरोओ बे बे औवाजोंसो माने जोङो साफ्रोमबोनि थाखाय जोङो ब हि बिदिनो गोबां बानायनाय जायो आरो बयनिबो थाखाय आरो बे बानायनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो खोनानाय मोनो खोनानो मोनदों जोंनो मेगनजों नुवाबाबो जोङो माने लेखायाव जों फरायनो मोनदों आरो
ओम
आरो जोंहा बे औवाजोंनो गोबां माने आइजें बानायनाय जायो नोंथाङा बुंलांखाबाय जोंथिंव बिदिनो माने जेरैहाय जोङो बेजोंनो लेखा बानायो जों मैगं सो थाखाय आरो जोंहा बिदिनो स स्रि संनाय सानद्रियाथ' बयनिबो थाखाय गोनांथार जेरै जोङो गावनि जानो जानो थाखाय
माइरंखौ जावनो थाखाय जोङो बे संग्रायखौ जोङो संग्राय गैयाबानो जोंहा माइरं जावनो जेबो माने गैया आरो संग्राय जोंसो जोंहा बिदिनो बायदिसिना मोजाव हायो जेरैहाय सबाय बायदिसिना बिदिनो माइरं बिदिनो मान आरोना जों संग्राय सान्द्रि आरो नोंथाङानो फोरमायलांखाबाय जेरैहाय जेखाइ खबाय बेबायदि माने जेरै हासिबो जिरो जों औवाजोंनो आरो गिबिसिन बाहायनायानो जाबाय जोंहा थानो थाखाय न' लुनायाव जोंहा औवा गैयाबानो जाया आरो औवाजोंसो जायो आरो गोदोनि दिनावथ' माने औवाजोंसो बयबो माने बिदिनो औवा गायनो औवानि खुनथिया गायनानै जोङो माने बे न'आव थाबैयोमोन आरो दानि दिनाव सिमेर खुनथा जाबाय ओम बांद्राय माने औवानि बांद्राय एसे खम जालांबाय आरो गोनांथिया होमबाबो नांगौ आरो बहुद नांगौ दानि दिनावबो आरो जोंहा औवाजोंनो गोबां माने जेरै जोङो गोदोनिफ्रायनो मोनबोनाय जेरै जोङो
औ
ओमफ्राय खार दारहा होनो बेवहाय जोङो उनदुनो थाखाय जोङो बे दारहाखौ औवाजों हेबनाय जायोमोन आरो आरो आरो जोङो थानो थाग्रा न'आवबो जों गासिबोबो माने जों औवा होजोब बोमोन बे औवानि सायावसो जों माने लिरनानै थायोमोन आरो बेबायदिमोन आरो आरो बे औवाजोंनो जोंहा माने बिदिनो जानाय जाग्राफोरखौहाय जोङो बेयावनो। खेरखायावनो माने सुनानै जोङो जायो। गोबां औवा नांगौ जेरै जोङो। जंगाल बायदिसिना बिदिनो गोबां नांगौ आरो औवाया
जेरैहाय औवा आरो अवा सुबा इदिनो दङ आरो रोखोम रोखोमनि औवा।
औ।
नांग गोनांथारा जेरैहाय औवा। ओम औवाखौहाय जोङो जेरैहाय खाथि जेरनाय आरो। बाहायनाय नुनो मोनो आरो उनाव औवानिफ्राय जोङो जेरैहाय मैगंबो मैगं हरैबो मोनजानाय जायो जेरै मेवाइ बिनि माने औवा जागोन नोंनि आरो बे माने गोरलैखौहाय जोङो ओंख्रि महरैबो जों जानो हायो आरो आरो फ्राय बिनि एसे देरहानायखौ जोङो माने आसार बानायनाय जायो आरो। बेबायदि आरो जोंहा बे औवायाबो। माने जि दानायाव जोंनो गोबां मदद होयो आरो जेरैहाय जोङो गनसा गनसा सैनाय बेबायदि गोबां माने औवानि गोनांथि जायो आरो औवा गैयाब्लानो जोंहा माने मावलाङा मावना जानाय आरो संसार जानायाव जोबोद माने खहा जागोन आरो। औवानि थाखायबो औवा गैयाब्लानो जोंहा माने हाबा हुखा लुनाय बिदिनो न'खरफ्राव बायदिसिना बिदिनो बार्डे जानाय बेफोरबायदियाव औवानि जोबोद गोनांथार औवा गैयाब्लानो। जाया आरो जोंहा दा नोंसिनिथिंलाय महरब हायो आलाय
औवा होननानै बुङोबाथ' जोंनाथ' दाथ' बिदिनो दैज्लां बोथोर जाहैबाय नालाय दैज्लां। दैजां बोथोरबाथ' जोंना बिदिनो लामायावबो इदिनो जामफै दङ जोंना बेथ' जामफै आरो। जावनांगौ जावखुनांगौ जायो बेखौ बारनो थाखाय जोङो गिबि। औवानि दालां बानायनाय जायो आरोना बे दालां बानायनायाव जों औवाखौ बाहायनाय जायो। आरो जोंनि बिथिंजायथ' गोबां ना मोनो बे ना मोननायाव बे नाखौ सानो थाखाय जोङो औवानि लाबजि बानायनानै नाखौ गोबां सानाय जायो आरो ना ओमफ्राय बे लापजिजों गोबां ना मोन मोननाय जायो आरो गोदोनि दिनावथ' एसे बिसेबां बिदि माबायानो गैखाया फांखा होनानायानो गैखायामोन गरमफोराव उन्दुनोनो हायामोन। दानि दिनावबो गैया गैनाया बारा आरो मालाबा सम समावथ' दानि दिनाव दंबावोथ' लाइन थाङो मायो ओमबाना जोङो गिसिब मोनसे गिसिब गिसिबनांगौ जायो बे समाव जोङो औवानि गिसिब बाहायनाय जायो आरोना। औवा औवानि गिसिबखौ जों बाहायो आरो औवायाथ' औवा होनना बुङोबा औवाया औवा बुरखा दं औवा गुबै औवा थेरे औवा बुरखाया बांसिन दामसिन आरो आरो बेसेन गोसासिन बेखौ गोबां खामानियाव बाहाय जायो आरो बेफोर माखासेफोरा बारा खामानियाव बाहाय जाया औवा बुरखाया गोबां खामानियाव बाहाय जायो आरो औवा बुरखानि मेवाइ होननानै बुङोबा गिबि बर'फोरनि फेभ्रेट ओंख्रि औवाजों मेवायानो जा हैैबायना बिदि आरो आरो मेवाइ मैवाइखौ बिदिनो औवानि माबा औवा बुरखानि मैवाइखौ बांसिन जानाय जायो आरो बेखौ बांसिन बिदिनो अनलाजों मेवाइ जायो इदिनो बायदि मेवाइ मेवाइ गोजाबो संनानै जायो मानसिफोरा आरो बेखौ जानो हायिखौ इदिनो आ आसार बानायनानै दोननाय जायो आरोना बमेवाय गोखै खालामनानै आरो उनाव बिदिनो जानाय जायो बेफोरबायदिनो औवाजों गोबां बायदिसिना आरो न' लुनायाव गोबां औवानि गोनांथि जायो आरो, आरो गोदोनि दिनाव थ' बिदि दंफांनि आरो ल'हानि गैयामोन जोङो उन्दुनो थाखाय औवानि खुन्था थंब्रै गायनानै बेजोंनो जों बा उन्दुयोमोन गासिबो खामानियानो औवानि गोजामोन आरोना
औ दा
आरो सानदांगा हेबनाय सानदांग गा होननानै बुंबाथ' सानदांगायाव गोबां बुस्थु जेरैफोरानो जेरै जोङो फाथोखौथ' जों नारजि खालामो जोङो बेखौबो फोराननो थाखाय जोंनो सानदांगा गुवारनि गोनांथि जायो आरो जों बिदिनो मालाबा मुला मुलाखौबो गुन्द्रु खालामो बेखौबो हानानै जों फोराननाय जायो आरो मालाबा बिराद राद दैज्लां बोथोरावथ' दा नानि ना जोबनानै थाङा जों बे नाखौ फोरननो थाखायबो जों सानदांगा नांगौ जायो सानदांगानि गोनांथि आरो गोबां बुस्थु इदिनो आरो अबावबा बिलोफोराव थांबा जोङो सानदागाफोरजों ना हम बाथाय जोङो बिदिनो मेथ'खाखौ ह'खोबाथाय जोङो बिराद गिदिर गिदिर खुसिया मा गुर इदिनो ना मोननाय जायो आरो बेफोराव जोङो औवानि हेबनाय जायो आरो
औ
थांमोननालाय?
बिदिनो माने थाङानो गुवारै फोरमायलांनखाबाय जेरैहाय जोङो औवाजों ना सानो थाखाय जोङो सेन, ख'खा बानायो बायनावबो जोङा गो गोबां माने जाना मोनला बेखौ बानायनो रोङा जेरैहाय जोङो दोनि आबौ आबै दानि दिनाव बांद्राय नुनो मोनला आ आरो गोबां खमसै आरो बानायनायाबो समाबो जाना फैबाय
औ दे